अ है दोङोलै एरैनो।
खुलुमबाय आंनि मुंङा जाफुंसार गयारि।
अ नंगौ नामा?
मा खालाबाय दं नोंथाङा?
ओय ओरैनो बेरायनो फैदो।
खोथिया सोथिया फोगोनना फैयाखै?
फोदो र
माबोरै जादो खोथिया जौगोना जौयाखै
खोथिया जौथया खैलै नोंना लाय मारै
आंबो फोदो फोनाया खोसियानो जौनो रोयाखै माथो
थोय एब बार बोथोरा हिथ जायाखैलै
इखौनोथ बोथोरानो अखा होलाय सान्दुं होलाय इसेबो मोजाङानो नंथ्रा
औ नोंलाय मा खालामदों?
आं दोङो ओरैनो दुब्लियाव फैदों र माइ नायनो
आं बो बिदिनो जलाबाय फदों र गरमथारना नयावबो थानो हाया।
अ
नोंलाय मा खालामदों दा
कुयसन सोंनो सानदों मोनलै नोंथांनाव
मा कुयसन सोङाखै माय
खिं ओ मा होनो इखो बिजनेस मावनो नामा सानैजों बिजनेस मानो मावनो
ओ नोंनिसो इससा मा मावो दा जों हांसो दाउ
औ बिदि फिसिना हागौमोन फिसिना हागौमोन
औ
नाबो फिसिनो हागौमोन जोंहा फुख्रि गंसे दोनखायो
अ फिसिनो हागौमोन दा फिसिनो नामा
माइ गायखांनायनि उनाव नायनोसै माइ गायखांनाय उनाव
जोंहा दा माइआथ गायनो जासिगोन खोथिया जौथवाखै ना
खोथिया फुनो लिंबानो जाबाय जोंखोबो
जागोन दे हाजिरा फुयोना थिखा फुयोब्रा नोंसोरलाय
जाहै होयो बेनो जायोलै जोंना
न नंगो नामा
उम
ओमबालाय
अ नोंबो जोंनाव फैदो आंबो नोंसानाव नाव थांसै फुनो
औ जोंहा दा खोथिया फुनो जाब्लानो लिंहरगोन दे आं
अ लिहरदो फन खामनानै ओमफ्राय फरायनायफोरा बोरै सोलिगासिनो दङ'?
फरायनाय जोंना है बिदिनोलै गेजेरावनो
अ आरो दा गरम बोना गरमजों मा खामनो मा मानो मोनो जानायफोराबो मोजां जाया फिथाय सामथायसो जानो हानांगो दा बायदियाव
औ फिथाइ सामथाइ जोंनाव थालि दंमोन जानो जायाखैना
अ लिंहरबानो जाबाय जानो
जागोन दे
अ जोंनाव ओरैनो गैया । लिसु दङमोन लिसुआ जोब्बाय
औ नंगो नामा साला जानो थांबानो हामगोमोन। थाइजौनि दिनाबो गैलाना औ
खान्थालसो दङ र खान्थाल जानो लिंहरनांगोन
औ औ खान्थाल खान्थाला बरिया जागोन जानो गोथाङावनो लिंहरदो जानो।
अ रासिनगोन र'
औ नोंनालाय फरायनाया माबायदि सोलिगासिनो?
फरायनाय आंनिया जायो ओरैनो दुइ घन्टासो हराव। सानाव एक घन्टा जायो।
बा फुरा फुरि तिन घन्टा मानि फरायदों नोंलाय।
उम तिन घन्टाल
ए आंनाथ एक खन्थायानो जागोन जाया।
नोंना मालाय मबाइल दोङो ना जोंहाना मबाइलबो गैया
नंगो नामा।
उम मबेलबो नायनो मोना जोंहा मबेल नायनो मोना।
ओं आंनिया आरो मोजां नोंलाय माखालाम औ मा खालामदो नंगो नामा
अ
दुब्लियाव हाल एवा खै
हाल एवदोंमोन सैसे एवना दोनदो आलिखोनो थांनांगोन र दा अम
औ बिदिनो नोंसोरो दा बिजनेसा मा रखम सोलिगसिनो
बिजनेसा सोलिदो दा मोजांङैनो दंथयो दा बिजनेसा
ओ औ
एसे एनै फायबायदों आखाय आव
अ नंगौ नामा आंखौबो लाफायाखै मायो।
हाबनो हागोन र माय गायखांनायनि उनाव
औ नंगौ नामा आंबो माय गायखां बा हाबनो होनना सानदोंमोन नोंसोरबो मा सानो दा
हाबनो हागोन जों मानसिबो नागिरगासिनो दंखायोमोन बिदिबाथ‌ मोजांसो जागोन दा हाबनो।
औ दे बिदिबा आंखौ-आंखौ लिंहरबानो जाबाय।
अ फैसाबो एसे नांगौ दा फैसा एसे जगर खामना दोन। फैसा बुरजा नांगोन
जागोन दे आं ओइ जानाव अमा माथाम थानायखौनो फानहरनांसिगोनब्रा होमबालाय।
बा अमा माथाम मानि दंङ जागोन अमा मा थाम बारासो जागोन।
बारा जागोन अब्ला मानै फानहरना मासेखौ जानोसैब्रा आ मास
औ फारथि होदो जमायावनो।
औ।
बारासो जागोन। जागोन।
औ नंगौ नामा?
दे बिदिब्ला मोजाङै दंबा। नोंथां।
औ।
नोंलाय माबायदि दं?
आंबो दंथ'यो मोजाङैनो।
न'नि हाल सालालाय बोरै जागो?
न'नियाबो दोङो दे ओरैनो न'आव मा बुंदों आरो।
औ आबैयालाय मा खालामदों?
आबैया आलासि जानो थांदोलै।
अबाव?
बङाइगावआव
औ नंगौ नामा?
उम।
नोंनिया माइ गायनो मानसि दंना गैयाबा जाखोब्रा?
माइ गायनोथ' ओरैनो मानसि गैया लानांगोनसो हाजिराफोर लानांगोन थिखाफोर।
नंगौ नामा होमबा आंनिखौ लांथ'बानो जाबाय जोंहानिखो।
ज' दङ?
औ माने जोंनि गामियाव दंब्रा।
अ सातजनसो जगार खालामनानै दोनदो आं लाबोगोन दे।
औ नंगौ नामा? जागोन दे।
ओमफ्राय ओरैनो
मा जाखो?
मा?
ओ थारमाने बिफां दंफां दंमोनलै आंना। साल दंफां फाननो लागा जाना दंमोन। दा नोंसोरनि ओ औ नोंसोरनि गामियावसो दंमोन
जोंनि गामियाव ओरै गैया नाथाय जोंनि खाथि खालायाव गोबां दङ।
औ होनब्ला अ रायलायना आं फाननो नागिरदोंमोन। बुंब्लानो जाबाय।
अ आं लायरायना होगोन दे।
आं फाननो जाबा बुंबानो जागोन आं जाना अ थारमाने बिफाङा दोङो दस दालसो
अ देरबायना देराखै?
देरथ'वाखै। दा देरसि गोन र' देरसिगोन माने देरसिगोन माने जासा बायानो गोजौ अ
अ मा खामदो?
नों मा खालामदों माने ओरैनो मा होननो थाबाय थिंला गासिनो रा।
साल दंफांखौ माला गायाब्रा नोंलाय?
ओय गोबाव जाबायलै आइ माबा जानि आइ आफानि आफा एबा एबा माने माबामोनासो गायना होलांदोलै। आबै आबौ मोना आफाफोरनि
अ
नोंसालाय जेबो गैया फाननो लागा? अमा, दाउ, बोरमा?
फाननोला गैथ'आ र' बायनो लागासो दङ।
हांसो जानो लुबैदोंमोन साला दंना नोंसोरनावलाय?
हांसो दङ दंनाया दा गरमना बोरै जानो हांसोखौबो।
औ खुमब्रा जानो बरिया जागोन मोनब्रा
खुमब्रा दं नोंसानाव?
दंनाया दंओ सिगांनि दोननाय।
औ अब्लाय जाजायो हांसो बारा देरथ'वाखै र' देरबाथाय आं खबर हरगोन नोंनो। जागोन ना?
ओइ एक के जि जाबानो हरखा दै दोखो जानांगो।
अ जागोन दे नोंथां एक के जि नि बारबायसो जोहाना हांसोआ
हैै अब्ला सानैसो थानानै जानांसिगोन दं
माब्ला लाङो नोंसो दा?
आं खान्थाम खानब्रैसो थाना लांसै नामा?
दस मिनिट जाबा दान। अ। मा गारबोनाय। अ उम। ओरैनो दोङो दा गिदिंलाबायबाय दोङो ओरैनो। खोनादोंना ओं जागौमोन आरो ना अ मा खामदो?
उम। मा खालामदों माने ओइ आं इ बेेलगर फिथाइ लांनो फैदो ओइ गथ'आ गाख्रबबाय थादो जोंहानि आगै सासेया फैदों माबा जेलखर फिथाइ दों। साखाबानो गेलेलाबायो।
जोंहाबो बोरमा दङ बोरमानो गांसो नागिरनांगौमोन दा खमायखोनो मोनथ'वाखै र।
अब्ला जानथिफैयाखै माइ लइनि सानैजों। सा माइ लाना। ना मा होनो?
र र नोंथां र।
मा जाखोब्रा?
गोजोन्थों।
ओ।